ओ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनाबाय नोंथां उम।
ओ आं हरनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं कल हरनाय जादोंमो मोन दा नोंथांनाव सम दङ ना? ओ आं जाय आयदानि थाखाय ओ सावरायनो नोंथाङा हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि ओ जिउ खुंनायाव जों माबादि जिउ राहा सायख'नानै लानो हायो जेरै जों थांना थानायनि बेलायाव जों माबायदियै ओ माबे लामाजों थाङोब्ला जों बांसिनै ओ जिउआवहाय जौ गानो हायो आरो ओ संसार जानायनि बेलायाव जों माबोरै ओ ला अबे लामाखौ लानानै जों जोंनि जिउखौ
खोनायासै नोंथां नोंनिखौ?
ओ हेल' खोनादोंना?
खोनानो मोनासै नोंथां।
ओ जोंनि जिउ ओ खुंनायनि बेलायाव जों माबायदि राहा लायोब्ला जिउआव जों बांसिनै एबा साबसिनै हामसिनै जों थांनानै थानो हायो। ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आं फोरमायना होनोसै सुंदै ओ नोंथाङा खोनासंदो। ओ जोंनि जिउ खुंनायनि बेलायाव ओ ओ साबसिनै लामा हान्थिलांनो हानायनि गुबै राहायानो जादों ओ सोलोंथाइ होननानै आं सानो नोंथां ओ मानोना ना सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा ओ गासिबो बिथिङावनो ओ आबुङै रोखा रोखायै मावलांनो हायो। ओ गोरलै बाथ्रा हिसाबै आं बुंनोसै नोंथां। सासे ओ सोलोंथाइ लानो हानाय बा सोलोंथाइ गोनां मानसिया ओ जेरै हाल खदालनि बिथिङावनो होन ओ बा लेखा फरानि बि थिङावनो होन लेखा फरायावथ' हाखायो आरो हाल हाल खदाल मावनानै जानाय बिनि बिथिङावबो ओ बा आबाद मावनाय गासैबो बिथिङावनो ओ ओ लेखा गोरों सासे सुबुङा मावनानै जानो हायो। ओ नाथाय लेखा रोङै सासे से सुबुङा ओ आबाद मावनाय बा लेखा फरायनायाथ' बियो हाखायानो जाहैबाय ओ ओ बिनि ओ खामानि मावनानै जानायानो जाहैबाय आबाद मावनानैसो जानायखा लेखा रोङिनिया ओ ओ नाथाय सासे लेखा गोरों सुबुङा ओ आबादखौबो मावनो हायो आरो लेखानि बि-बिथिङावबो हायो ओ‌। ओ सासे ओ लेखा गोरों आरो सासे आबाद मावनायनि बिथिङाव जों नायनाय बिसोर सानैनि गेजेराव ओ जोङो रुजुनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो ओ सासे लेखा गोरों सुबुङा गासिबो बिथिङावनो ओ फरायनायावनो होन बा समाज दैदेननायावनो होन ओ बा ओ आबाद मावनायनि बिथिङावनो होन गासैबो माने रोंगौथि गोनां गासैखौबो ओ रोंगौथिनि गेजेरजों सानथाइनि गेजेरजों ओ माबायदि फोबा माबायदि आबाद मावनो हागोन ओ बै आबादखौ ओ मोजाङै दिहुननो थाखाय ओ जेसेबांनाखि जोथोन लानांगोन ओ बा आङो ओ ओ बिजाब बा माबा मोनसे ओ ओ फरायनायाव माबायदि ओ माने फरायनांगोन बे गासैनिबो सायाव ओ मिथियो आरो ओमफ्रायो ओ सासे ओ लेखा रोङि सुबुङा ओ आबाद मावैनायनि सायावनो होन ओ बा मोनसे ओ समाज ओ दैदेननायावनो होन ओ बा मोनसे ओ हाथाय बाजारफ्राव ओ थांनायफ्रावनो होन ओ गासैबो बिथिङावनो नो माने ओ बैसोरो ओ एसे उन जानानै थायो आरो आबाद मावनायनि बिथिंखौनो होन जेरै ओ माखासे मैगं थाइगं गायनायनि बिथिङावनो होन ओ बिसोरो सुबुंफोरा ओ गायबाय गायनानै माने जेसेबांनाखि जोथोन लानांगौ बेखौ माबायदि ओ गायोब्ला जों साबसिनै दिहुननो हागोन ओ बा जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव ओ माबायदि ओ थासारियाव ओ थाहोनांगौ आरो बेखौ आबादखौ मोन मोनखांनानै माबायदि जोङो ओ बबे मार्केटाव फानोबा माबे बबे बाजारफ्राव फानोबा जों बेखौ बांसिन मुलाम्फा मोननो हागोन ओ बैफोरखौ माने ओ साननायफ्राव खम जायो ओ बेखौ आं सानो आरो ओ नोंथाङा आंनो बिनि सायाव फोरमायना होबा साबसिन जागोन नामा ओ आंनाव ओ बांद्राय ओ बिनि सायाव बुंनायनि ओ माबा गैयामोन
बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांसै
औ नोंथां।
जोंनि थांना थानाय बा सुबुं माहारिनि थांना थानाय जिउ संसार सोलिनायाव जोङो गुदि राहा होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा दहाय होननाय बायदि सोलोंथाइखौनो जोङो बयनिख्रुइबो गुदि राहासिन होननानै जों सानना लानाय जायो। ओ जाय सोलोंथाइखौ लायोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा सासे सुबुं जानो हायो। जेरै ओ बिजाब फरायनानै बा सोलोंथाइ लानानै जोंनि गोबां सुबुङानो गुबुन गुबुन बिथिङाव साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो बुं बा गुबुन हाबाफारिनि बिथिङावनो होन जोंनो मोनफ्रोमबो जिउनि राहाखौ बा जोंनि आखल आखुखौ दानानै लानायनि बिथिं बिनो जोंहा गुदियावनो दङ सोलोंथाइ जेरै सासे ओ पाइलट जानो थाखायबो जोङनो सोलोंथाइखौ नांगौ सासे पाइलटनि गेजेरजों जोंहा जोंनि जिउ राहाखौ दानो हायो आरो सासे इन्जिनियार जानो थाखायबो ओ जोंनो नांगौ सोलोंथाइ ओ थिग बेबायदिनो जोंहा जोंनि जिउ राहा हिसाबै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जेरै सासे फोरोंगिरि जोङो जानो हायो आरो सासे ए पि सि इउ पि सि अफिसार जों जाहैनो हायो। बेखौ बेफोरखौनो जोङो जिउनि ओ जिउ राहा होननानै जों सायख'नानै लानो हायो जेरै सासे आबादारि जानो थाखायबो जोंनो नांगौ सोलोंथाइ बै आबादारि जानानैबो जोङो ओ जोंनि जिउनि राहाखौ जोङो दानानै हायो दानानै लानो हायो दिनै जोंनि ओ ओ आथिखाल समावहाय जों नुनो मोनो गोबांथार सुबुंफ्रानो दिनै आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ सोलिलांदों बिदिनो जौसे बिगा गाहाम खायफा सुबुंफोरखौ बा आबादारिफोरखौ जों आबाद मावनानै ओ जिउ राहाखौ सोलिनाय बा थांना थानायनि राहाखौ सायख'नानै लानायखौ जों आथिखाल उदां समाव नुनो मोन्दों जेरै जों आबाद मावनानैबो दिनै भारत सरकारनिफ्राय जों पदमश्रि बान्था बिसिम मोनहैलायनाय जाबाय बेखायनो आबादा जोंनि जिउ राहा दानायनि मोनसे ओ गोथों लामा होननानै जों बुंनो हायो। आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार मुलाम्फा दङ बे आबादफोरखौ जोंहा फाननानै जिउआव जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो गोरलैयैनो ओ बुथुमनानै लानो हायो ओ जेरैहाय जोङो ह हारिमु बिथिावबो हारिमु बिथिङाव गोसो होनानैबो जोंङो जिउ राहा दानानै लानो हायो जेरै ओ मोसानाय मुसुरनाय बा एक्टिं खालामनाय फाव खालामनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा दिनैनि ओ दिनावहाय जों थांनानै थानो हायो जेरै सासे ओ मेथाइ रोजाबगिरिया आथिखाल समावथ' गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हाबाफारि लाफैबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ सासे रोजाबगिरिखौ जोङो बै हाबाब जाय ओ
बिथांमोनहा हाबाफारिखौ खुंदों बा अर्गेनाइस खालामदों बिथांमोनहा सासे सिंगारखौ जेरैबायदि हांख्रायहरनानै ओ बेनो
रां हरनाय जायो बिनि गेजेरजों जोंङो जिउ राहा दानानै लानो हायो बे लोगोसे जोंहा जेरै जोंनि दोरोंङारि दामग्रा दामजु बानायनानैबो जों जोंनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो बे दोरोंङारिया जोंनि बेसे फामनि होननानै बुङो।
औ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै नोंथां।
अ
औ खोनाफिनबाय।
औ
मास मोनसे बा मोननैफ्राव जोङो जुदि गंसे गंनै जोंङो खाम बानायनानै जुदि जोंङो फाननो हायोब्ला। जोङो बिदिनो गोबांथार रां आरजिनो हायो जेरै सेरजा गंगोना बेफोरखौ बानायनानै फाननानै जोंबो जों रां मोनो गंगोनाखौथ आथिखाल समावहाय जोंनि आइजोफोरखौ खर'आव लानाय गंफा गंफा खर' लानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों गंगनाफोर बानायनानैबो जोंङो जिउनि जिउ राहाफोरखौहाय दानानै लानो हायो जेरै जोंङो ख्रिष्टि मोसानाय आ बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंङो रां आरजिनानै गावनि जिउखौ जोंङो बेखौ राहा हिसाबै जोंङो लानो हायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा आखाइनि हारिमु बानायनाय जेरै सेन, खखा हेबनाय, संग्रै, सान्द्रि हेबनाय
बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा जोंनि जिउ राहाखौ जों दानानै लानो हायो आथिखाल समाव बेफोरखौ जोबोरैनो गोनां आरो जोंङो जोंनि जिउहाय माबा मोनसे रोंगौथिया जों थाखानांगोन जोंनि जिउखौ खौ सोलिलांनायनि बेलायाव जोंनि जिउहाय माबा मोनसे जों स्किल जाय आ बिथिङाव जोंहा बांसिनै रोंगौथि दंङ बै रोंगौथिखौहाय जोङो सायख'नानै लानाया जोबोरैनो गोनांथार आ मानो होनोब्ला जाय मानसिया स्किल गोरों एबा रोंगौथि गोरों बै मानसिखौथो दिनैनि समाजा बा बांसिनै ओ मान होनाय सनमान होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बै स्किला जोंनि जि जिउआव जोंनि थांना थानायनि बेलायाव जोंनि संसार जानायाव दाजाबदेद जानानै आ जोङो सोलिहैनो हायो जेरै सासे सुबुं सुबुङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो रोंखा राखा नङा ओ हिसाबै जोङो माबा मोनसे ओ लाइनजों बा माबा मोनसे लामाजों जों गोथों लामाजों थाबायलांनाया जोबोरैनो गोनां सोलोंथाइ नि अनगायैबो जोङो बिनि सेर सेर जों जाय बिथिङाव जोंहा आखा फाखा बेखौ जों सायख'नानै लानाया जोबोरैनो गोनां होननानै आङो सानो बेनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि आ जेखिनि संसार जानायनि बेलायाव थांना थानाय बा संसार सोलिनाय बेवहाय जोंहा दाजाबदेट जानानै जों सोलिहैनो हागोन जोङो रांबो आरजि जिहैनो हागोन जेरै सासे
मोसानो गोरों सुबुङा आ मेथाइ खननो बा मेथाइ रोजाबनो रोङाबो जानो हागौ जेरै सासे जेखाय खबाइ हेबनो गोरोङा सियार टेबोल बेरेंसि बानायनो रोङाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जों आ जाय बिथिङाव जोंहा आखा फाखा बे बिथिङावहाय जोङो ओ नांथाबनानै मोजां जुदि खामानि मावलाङोब्ला बेखौ खौनो जोङो जिउ राहा हिसाबै लानो हायो जेरै बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो जिउ राहाखौ जों दानानै लानो हायो। जेरै अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बेफोरनि गेजेरजों जों जोंनि जिउ दा राहाखौहाय जों दानानै लानो हायो आथिखाल समाव जोङो गोबांथार ओ दाउ अमा फिसिनानै फाराम खालामनायखौ जों नुनो मोनसै ओ बे जोंनि थाखाय मोनसे ओ थुलुंगाथाव बाथ्रा ओ जोङो अमाखौ हाय फेदेरनानैबो फाननो हायो आरो फिसायावबो जोङो फाननो हायो थि बेबायदिनो नो बोरमाफोरखौबो जों बेबायदिनो फाननो हायो।
आ बिनि फाननायनि गेजेरजोंहाय जोंहा जोंनि बै मोननाय जिखिनि रां बेफोरखौ जोङो गुबुन खामानियाव फाननानै आरोबाव जोंनि माखासे जाखि जिनि जोंनि जिउनि राहा बेखौ जों बांसिनै आ बुथुमनानै जों लानो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा फालांगि बिथिङावबो जों गोबांथार मुलाम्फा जानो हायो फालांगि